हेलौ
औ खोनादों
अ खोनादोंना
औ औ खोनादों
अ नोंथांजों ओरैनो दसे सम रायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरोना
द राइलाय जागोन
रायलायनो हागोन ना
औ हागोन दे
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
आंथ ओरैनो बेलासि दिनै जिरायनानैनो दङ उह दा जेबो थे जेबो मोनसेबो खामानि गैथ आ नालाय थ रायलायनायनि सिगां सिगां जों माबो फोर बबेबा मोनसे आयदाखौ जरखा हिसाबै लानानै रायलायोब्ला साबसिन जागोन नामा नों
अ अ आंनि आं लानाय आयदाया इदि आरोना जेनबा नोङो फुंनिफ्राय सिखारनानै सानसे मा मा मावो
अ अदेबा अदेबानि ओ जों बुंनो सानो जेनेबा सानफ्रामबोनि जिउ राहा लामायाबो जिउआव सानफ्रामबो मा खालामनानै थायो बेफोरबायदि खोथाखौनो रायलायनो सानदों आरो नोंथाङा
औ बेफोरबायदिखौनो
अदेबानि बेथ' बयनावबो सेबो
फोरनि प्रिपेरेसनबो खालामनायजों एसे हराव उन्दुनायाव एसे लेटबो जायो ओंखायनो आंनिया फुङाव सिखारनाया एसे लेट जायो गोदो एसे गुबुन जायोमोन फरायबाय थानाय समावबा नङाबा पासथा सोआव सिखारनानै एसे फरायनानै लाग्रोनाय जायोमोन आरो फरायखांनायनि उनाव बिदिनो हारसिं थानाय फरायनाय समावथ' गुवाहाटियाव थायोमोन नालाय ओंखायनो एसे गाव गावनो संबाय संनानै जाबाय जानानै दसे बिदिनो जाखांनानै जिरायो थाखो खथासिम थाङोमोन थाखो खथायायाव सार एबा मेदाम मोन फैसान्दि बिथांमोन फोरोंनाय हिसाबै जोङो बेखौनो लायोमोन आरो जोंहा से बेलासिनि से बाजिबो दला एबा सानजौ सानजौफुनि से बाजि जायोब्ला जोङो एसे रेस टाइम जाय जिरायथ'नाय टाइम मोन बे समाव जों साहा लोंङोमोन आरो ओमफ्राय साहा लोंनानै ब्रै बाजिसिम क्लास लाखाबाय क्लास लाखांनायनि उनाव जोङो बेनिफ्राय ओंखारबोबाय ओंखारबोनानै रुमाव फैबाय बिदिनो ससे रेस्ट जाबाय रेस लाखांनायनि उनाव जोङो द' नङाबा स्नि बाजिफ्राव मैगं हरनि ओंखाम जानायनि थाखाय मैगं बायना लायोमोन बायना लायनानै बायना लायबाय बायना लायनानै बिदिनो जाबाय लोंबाय बिनि उनाव फरायफिनबाय फरायनायाव सम सम जिनै एबा जिसे बाजिसिमहालागै थाङोमोन दायो जोङो प्रिपेरेसन खालामनाय हिसाबै दा जों बे एखे जायगायावनो दङ हिसाबै प्रिपेरेसन खालामनाय दिनै थागासिनो अदेबानि गासैबो एखेयानो हयथ' माब्लाबा सम मोनोब्ला फोथाराव थांनानै खारफेननाय बेफोरो ज बांसिन जायो आरो आरो दायो समाबो बांसिन मोनो क्लासनि टाइमाव जोङो क्लास गैलिया बेखायनो स सम जोङो ओरैनो मबेल सबेल आरि गेमफोर बायदि गेलेनाय जायो आरो दा नोंथांनि जिउआव लाय हा सानफ्रामबोनि जिउआव ओरैनो बा मा खालामबाय थायो अननानै एसे खोन्थानो हागोन नामा
अ अ आंनियावथ' दायो बिदिनो जोंनियाथ' माबाफोर नालाय हिनजावफोरनि नालाय ओ फुङाव सिखारनानै डायरेक्ट इदिनो फुंनि खामानिखौ सानफ्रामबो एखेयानो जाखायो थोरसि सु सुनाय संनाय जानाय बेफोरनोसै आरोना ओमफ्रायो बिदिनो एक्सट्रा दाय थ' दैज्लां सोलिबाय थादोंना इदिनो माइ गायनो मोनबा गायहैनाय बिदि गायनाय जागासिनो आरोना ओमफाय बेलेग बिदिनो मा होनगोन ओ जेबोथ' बेलेग माबायानो गैया होनजायो फरायनायाबोथ' एसे माबा जायो नालाय
दा जेनेबा ओ दा जेनेबा नोंनिया सरासनस्रा जिउ दानाय दङ अदेबानि सरासन्रा जिउ जा
हा
या ओ जेनेबा दा नोंनि बुंनाय बायदिब्ला नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला माने जेबो गुबुन माने गुबुन माने एगजाम खालामथ'नाय जायाखै होनबा नों
दायो गैयानो गै नायानो इदि गैथवा जेबो बेलेग माबायानो दंमोन दंनायलाय आमफाय खिन्थु मा होनो ओ इदिनो मालाबा मालाबा माबायावहाय ओ फिल्डावहाय खारहैनाय मानाय जायोमोन आरोना ओमफाय दायोथ' गैया बन्द' जानानै दंखायो एखदमबारे गोबाव जाबाय
बोथोरफ्राबो
ओं बोथोरनि थाखायनो थानांगासिनो सम सम ओम
दा आमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे नों सामफ्रामबोनि जिउआव नों मा हाबाखौ बांसिनै मोजां मोनसियो आरोना नों जेनेबा सामफ्रामबोनि जिउआव जाबाय थानाय बबेबा खा मावनो मोजांसिन मोननाय थायो बानाय
उम बानाय मोजां मोननाय ना मा होनदों?
औ नों जेनेबा जिआव मा खामानिखौ बांसिन मावो बे टाइमाव नङा होमबा?
औ
मोजां खोनायासै नोंथांनिखौ एसे माबा जाबाय प्रब्लेम नेटा।
औ जानो हागौ नेटआ एसे प्रब्लेम। स' दा आं सोंनो सानदों नोंथांनियाव माने जेनेबा जों ओरैनो थानाय समबावबाबो जेनेबा सानफ्रामबोनि जिउआवबो बबेबा मोनसे खामानिखौ माने साबसिन मोजां मोनो आरो बबेबा मोनसे खामानिखौ जेनेबा बानाय मोनो नङा होमबा? औ बेखौ आं मावनो बाथारो फैलायबाय समा बेफोरबायदि साननाय मोनसे फैयो। त' बेखिनियाव नोंथांनि बेलायावबा बबे बबे खामानिया माबायदि बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माने बबे मोनसेया नों मोनसेखौ नों साबसिन मोनो आरो बबे मोन सेखौ एसे बादबनाय मोनो बेखौ आरोना।
दायोथ' आं आंनि बानाया माने जेनेबा इदिनो मानिबाफोर माबाफोर फरायनांगौबा एसे बादबनाय मोनो आरोना दानियावहाय ओमफाय खामानिफोरखौहाय माने बानाय मोना बानाया। फरायनायफोराव एसे बां द्राय गोसोआव थाया-थाया जायो नालाय ओंखायनो बानाय फैयो एसे। बिदिनो बालायलाङो इसे।
दा नोंथांङा ओ हबि होननानै बुङो ओमफ्राय जों बर'आव बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि बुंनांगोन जे नों ओरैनो थानाय समाव मा हाबा मावनानै मोजां मोनो एबा नों मा हाबा मावो माने ओरैनो सम मोनोब्ला नों बे -बे समाव मा खामानि बेफोरबायदि।
माने थांखि ओमफ्राय मा मावनानै मोजां मोनो ना मा होनदों?
थांखि थांखिल' नङा जेनेबा ओ जेनेबा ओरैनो ओरैनो मोननाय ओरैनो थानाय समाव एबा ओरैनो नोंथाङा मा मावनानै मोजां मोनो मा ने मा मावो बोरै खोनथानो हागोन नामा?
आंथ' बांसिन इदिनो सम मोनबा इदिनो न'आव मा खामानि मावनांगौ दं इदिनो बेफोरखौ मावनानै मोजां मोनो आरोना
औ दा औ उम माने बे बयनिबो साननाय-मावनाया आरो मोजां मोननाया गुबुन गुबुन जाखायो। बेबायदिनो आंनि आंनि जों कमिफो फरायो कमेट होननानै जोंथ' सल' बेफोरनि गेजेराव आं गोदानै लिरनाय आदब गोदान गोदानै एबा गुबुन गुबुन
औ
माबायदि-माबायदि बेफोरखौ आं नायनो एबा बिजिरनो मोजां मोनो आरोना माबायदि आदबजों लिरदों गोदान आदबा माबायदि बाहायजादों बेफोरखौ मोजां मोनो नोंथाङालाय ओरैनो सुंद' सल'फोर फरायोब्ला माबायदि मोनो बा आथिखालनि सुंद' सल'फोरखौ फरायदोंना फरायाखै एबा फरायनानै बुजिनाय मोनगोन ना मोना आथिखालनि सुंद' सल'फोरखौ
औ जोङोथ' बांसिन बिदिनो सल' बासिनोबो स सल' बिदिफोरखौथ' बांद्राय फरायनो मोनाखै आरोना बिदिनो जों सल' फरायनो मोननायफोराथ' गांनै बा गांथामफोर बेफोरल'सो बेफोरबायदिल'सो फरायनो मोनदों मोनदों आरोना जोंनि मोननायावहाय ओमफ्रायो बिदि एक्सट्राथ' जों बायनानै फरायनाय जायाखै मोजां मोजां। मोजां मोनो फरायबालाय बेफोरखौहाय होमबाबो बांद्राय एक्सट्रा बायनानै फरायनाय जायाखै आरो मा होनो कलेजावहाय जि बायनानै फरायनो थिनदों बेफोरखौनो बायनानै फरायनाय जादों आरो बिदिथ' एक्सट्रा गैया आरो
औ मोजाङानो मानोना जोंनाव मोनसे गाज्रि ना मोजां हुदा होनगोन बेखौ मिथिया नाथाय सिलेबासनि लेखाखौनो जों फोजोबनो हास्लाबा आरो गुबुन लेखा फरायनो बास
औ
मोजां खोनायासै
औ माने जोंनिया बिदिनो जों बर'फोरनिया बर' फरायसाफोरा माने गावनि सिलेबास समाव फोजोबनो हाया ओंखायनो माने गुबुननि बिजाबखौ आरो माबोरै फरायबावो बेफोरबायदि साननाय माने हास्लाबहैया आरो लोगोसेयैनो जों फरायबाय थानाय सिलेबास एबा सेमिस्टाराव थाब थाबनो जोबनानै थांनायखायनो जों माने सम मोनसे गुबुन लेखाखौ फरायनोबो हाया जानानै फैयो आरो नङा होमबा।
औ बिदिनो जायो।
सिगाङावनो नोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै। फोरमायना होनायनि थाखाय। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। इयुन समाव जोङो बे आयदा नङाब्लाबो गुबुन आयदानि सायावबो मोजाङै मोजां जों सावरायनो हागोन होननानै मिजिं थिनानै थायो आं। एसेयावनो बे जोंनि सावरायनाय आयदाखौ फोजोबथ'बाय होननानै फोसावबाय।
औ ओं नोंनिसिमबो
दे।
औ